हेल' रायलायनो सम मोनगोन ना?
रायजलायनोथ' सम मोनो दा
अ' दा मा खालामदों।
नै जाखांनानै जिरायनानै दं जेनेबा
अ' आं माने दहायनि क्लास लानायनि सोमोन्दै रायजलायनो सानदोंमोन आरो ना।
अ' दहायनि बोरमानि फोरोंथाइ होनायनि सायाव सोर सोलों सोलोंनायनि सायाव सावरायनाय आरोना।
औ - औ - औ।
औ - औ जायो।
औ।
रायलाय जायो।
दे रायजलायनो
दा दहाय बबे बबे जोलैनि बागै रायलायदोंमोनलाय।
औ दहाय थारमाने सारआ बुंथिदों आरो ओ जों सबसे थारमाने जोंनि एरियायाव
औ। हेलौ हेलौ।